औ खोनादों नोंथां औ खोनाफो। खोनाबाय मा खालामदों नोंथाङा?
ओ ओरैनो दङ। नोंथांआलाय?
आंबो दङ ओरैनो नोंथां ओंखाम जाखांनानै दायो रेस्ट लादों एसे। बाहेराव अब्ला नोंथां दिनैनि टपिक जागायनोसै ना? ओ नोंथाङा ओ जिहेथु दा जोंहा आमथिसुवा फोरबो बेबो बर'निनो मोनसे फोरबोआनो होनजागोन। बेयाव नोंथाङा जोंनोथ बेयाव फिथाइ सामथाइ जागोन नङा होनब्ला? बेयाव नोंथांमोननिथिं मा मा ओरैनो फिथाइ मोननाय जायो बेखौ खोनथादो दे
औ जागोन दे ओ जों गामियावथ' बर' गामि जेनेबा ओमफ्रायो बेयाव गामि जाहैबाय जिहेथु ओ नखर नखर बयहाबो फिथाइ सामथाइफोर दङ। ओमफायो बेबायदिनो फिथाइ सामथाइनि बेलायाव मोननो हायो ओ थाइजौ फिफां ओमफाय, बेफोरनिफ्राय मोननाय फिथाइफोर, ओमफायो खान्थाल फिथाइ ओमफायो लिसु आरो बिदिनो ओ
लिसुफोर
औ लिसुफोर ओमफायो माखासे गुबुन गुबुन फिथाइफोरबो दं जायफोर ओ आङो माने माखौबा माखौबा, औ।
ओ मिथिनाया मिथियो खिन्थु बावहाबना थायो आरो ना।
माखौबा माखौबा गोसोआव फैया आरो
औ बेफोर फिथाइखौ मोनजानाय जायो आरो माने ना? नोंथांमोननिथिंबो ओम।
आमथिसुवायाव बिदिनो नखर नखर थांलायलायनानै मानसिफोरा फिथाइ सामथाइ
औ। औ।
नोंथांमोननिथिंलाय माइदि?
जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथां ओ थाइजौ फिथाइ उम रैमालि, लिसु ओमफ्राय आरो बै खान्थाल बेफोरखौनो मोननाय जायो आरो माने आंनि फेभरिट फिथाइ होनोब्ला दाथ' ओरैजाय ओ लिसु लिसुखौ बिराद गोथाव मोनो आङो। नोंथाङालाय मा बबे मोनसे फिथायाइखौ बांसिन गोथाव मोनो?
आं आनारस एबा रैमालिखौ गोथाव मोनो।
अ सु गोनांलायखाय नामा?
लाय माने थावनाया गोथाव जायो सुखौथ एरख एरखसो गारजोबनाय जाखायो।
महराव खिन्थु बोरैबा नुयो आरोना खाब्रांब्रांनो
औ सुखबाथाय जा। फानो सु आरो ओंखायनो ए
औ औ औ। ओरैनो नोंथां ओंख्रिनि बेलायावलाय माखौ बांसिन गोथावसिन मोननाय जायो नों?
ओ ओंख्रिनि बेलायावथ ओ बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखोनो बांसिन गोथावसिन मोनो। बेफोराव दङ अनला जों दाव अनला
औ।
बेदार बेफोर गोथाव मोनो आरो।
औ औ औ गोथाव गोथाव उम औ। फेभरायेटखौ मा होनोमोनलाय जोंना बर'नि।
ओ। माने गोथावसिन एबा साब सिन मोननाय औ।
उम आंगो होनगोन आरो फेभरेट माने आंगोखौ होननाय जाबाय आरो।
औ।
नोंथाङा दाख्लैया आभावा जुन जानानै थांबाय नङा होनब्ला बेयाव मा माबा फोर दंफांफोर बिफांफोर गायनाय जादों नामा? आरो गायनाय जादोंब्ला मा मा बिफां गायनाय जादों? ओरैनो
औ बेबायदिनोथ ओ बयहाबो गायदों जिहेथु ओमफायो आंबो बिफां गायनाय जादों आरो फांनै ओ थाइजौ बिफां गायदों ओमफाय बेनि ओमफाय बेबायदिनो आरो। खान्थाल फिफांबो गायदों आरो जिहेतु बिनिबो फिथाइबो मोन जायो नालाय।
औ आरो लोगोसे सायहाबो मोनबाय आरो लोगोसे जोङो बेखोनो औ बे बेखोनो उनाव थाया जाहैब्ला जोङो थाइनाया माने खमायैयोब्ला जों बेखोनो दानफायनानै बनबो सुनानै मोनजाबाय। बिदि आरो। गोबां। खामानियाव होयो जोंनो बिफां लाइफांफ्रा जेरै फिथाइबो होयो फिथाइ सामथाइ जेनेबा फिथाइनि सिजोनाव फिथाइ होबाय ओरैनो ओमफाय गरमनि समाव जोङो बेफोराव बेफोरनि साया सिङाव थानानै थानो मोनबाय आ आरो लोगोसेनो ओ जेब्ला फिथाइ थायखांबाय बिफाङा बोरायलांबाय अब्ला जों बिनिफ्राय बनबो मोनो।
औ
जोङो माने बिफां लाइफांखौ जोथोन लाखिनानै गायनांगौ। औ एबा दोननांगौ जोंनि साफ्रोमबोनिबो गो बिबान आरो बेनिखायनो जोङो फांसे बिफां दानोब्ला फांनै बिफां गायफिन दोनांगौनो। बेफोर हाबाफारिखौ जों ला आगर
औ
नोंथांमोननिथिं मा हाबाफारिफोर लानाय जायो नङा बेफोरबायदि बिफांफोर गायनाय माब्लाबाफोर औ।
गामियाव गंसे स्कुल दं नालाय। एल पि स्कुल ओमफ्रायो बेवहाय बिफां गायनाय ओ हाबाफारिखौ मावनाय जायो आरो। जेराव गथ'फोरा ओन्दै ओन्दै गथ'फोरा माने बिफांफोरखौ ननिफ्राय गाव गावबागाव लाबोनानै ओमफाय गामि मा होनो बे फरायसालिनि लामा लामा आरो सोरगिदिं सिमाफोराव बिफां लाइफांफोरखौ गायनाय जायो।
औ
ओमफाय बिदिनो न'फोराव सोर सोरहाबा सोरहाबा गाव गावबागाव गायनानै लायो आरो।
औ जानो थाखाय एब बा सायहानि थाखाय
औ
औ अब्ला नोंथांमोननिथिं ओ माखासे दैमा दैसाफोर दंबायबायो नामा?
दैसा फिसा दङ इदिनो औ।
औ बोहैयो आरो माने ना
औ ओमफाय माने बियो दैलां बोथोरावहाय देरनो नागिरो ओमफायो माने ने गामिनि आबादफोरखौ खहा खालामनो नागिर
अ बे दैया हाजोफोरनिफ्राय फैयो नामा?
औ हाजोनिफ्राय फैयो।
औ होमबाथ दैज्लां समाव जेब्ला अखाया अखानि बिबाङा बारा जायो अब्लाथ ओ दैया बाराद्राय फैनानै माने खहाबो खालामनो हागौ ना?
औ खहा खालामबाय थानायखौ नुनो मोनो माने गोदोनियाव बांसिन खालामोमोन ओमफ्राय आथिखालाव माने एसे माथावरि खोनानै एसे होबथानानै लाखिनायखौ मोननाय जायो आरो
औ बेफोरनि बाग बेफोरनि ओ सायाव रायजोफ्राबोथ माबा मोनसे राहा लादों जानांगौ
औ बे राहा लानायानोथ माने जोंनि गामिथिं बांसिन फैयो नालाय ओमफ्रायो बे दैखौ होबथानो थाखाय ओ गामिनि मानसिफ्राथ ओरैनो माथावरिलसो खोनो हायो ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ गामिनि जेनेबा दैदेनगिरि गिरि बा समाजनि दैदेनगिरिया माने बिनि फारसे जेबो राहा लामा लानानै होआखै आरो जेबो खालामनानै होआखै गामिनि थाखाय
जानो हागौ उननि समफ्राव ओ दे बुंलाय नोंथां दे
औ आरो बे दैसायाथ माने गुबुन जायगा हाजोनिफ्रायसो फैनाय नालाय ओमफ्रायो बेखौ डाइरेक्ट होबथानायनि माबायाथ जोंनि गामिया गामिनि बे जोंनि गामियाव नांफैनाय बेनिफ्रायलसो जों गामिया होबथानो हागोन ओंखायनो माने
औ औ
फैबाय थानायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ दायो बर्थमान नोंथांमोननिथिं बोथोरफोरनि समयसाफोरा बोरै जाना दं जेनेबा अखा अखा हाबाय थादों ना सानदुं दुंनानै गरम जाबाय थादों बेफोरो
औ बोथोराथ दामानि एसे माने ओ साननैसो सानदुं दुङोब्ला साननैसो अखा हानाय ओमफ्राय बिदिनो अब्ला एसे थान्दा जायो ओमफ्रायो आरो सान्दुं दुंफिनोब्ला माने गरम थानो हाया इफोरबायदि जायो आरो
औ अब्ला ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं ओरैनो जिथुनाखि मा होनो बेखौ ओ फरायनाय समफोरनि जेनेबा जाबायदि बारहावा बेफोरो दा बोरै सोलिबाय दं जेनेबा गथफ्रा जेनेबा दाबायदि समावथ गोबां बिमा बिफानि खोथाफोरखौबो मानिलाना बेफोराव माने फरायनाय बेफोराव माने गोसो गोबांलाफोर बेफोरबायदिफोर नोंसोरनि जायगाफ्राव दंबाय
औ औ दङ जुगावथ जेनेबा गथफोरा माने गोसो बायदि गाव गावनि माने जाय गाव लुगैयो बेखौ मावनो नागिरो ओमफ्रायो बेनिफ्राय बिमा बिफानि खोथा खौबो बांद्राय खोनासंनो नागिरला ओमफ्रायो गथफोरा गोसोबायदि खालामनो नागिरो नालाय आरो बिनायखौ लुबैनायखौ होआबाथाय माने अख्रा खालामो बेनिखायनो माने बिमा बिफायाबो बिसोरखौ हमथानो हाया जायो गोसोबादि माव होननो नागिरनाय बेफोरबायदि माबाखौ नुनो मोननाय जायो आरो ओमफायो सोलोंथाइनि बिथिङावथ ओ बांसिनानो थाङो। जोंनिथिं ओ फरायसालियाव बयबो फरायनायखौ नुनो मोनो ओमफायो। बेबायदिनो बांसिन मेट ट्रिक सिमल' फरायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो गथफोरखौ ओमफाय मेट्रिक। उनाव माने आथा फाथा। गैया सोरबा। सोरबा सोरबा बहा बाबनाय बेनिफ्राय सोरबा ओरैनो थानाय सोरबा हाबा जाहैनाय बेफोरबायदि बांसिन। माबाफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो जेंनाफोरखौ खौ ओमफायो। बेबायदिनो फरायनाय होनोबा साफा सानैल' ओ गोजौ लेभेल। सिम फरायहैनाय बेफोर बायदि थासारिखौ नुनो मोननाय। जायो।
औ थिगानो नोंथांमोननिथिं ओरैनो दायो नोंथांमोननियाथ अरुणचलफोर जेनेबा हाजो खाथि सेरफोराव जायो नामा।
औ।
गायो ना। ओमफ्राय ओरैनो नों उम।
बे हाजोनि बे अरुणचल हाजोनिफ्राय फैनाय दैयानो जों गामियाव माने लोमफैयो आरो।
औ-औ। फोजोबनो हासिगोन नोंथाङा अब्ला।
औ जागोन दे।
सााबायखर थाबाय।